अ खोनादों अ खोनादों हेल'
हेल' खोनादोंना नोंथाङा
हेल'
हेल' नोंथां
खोनागासिनो आं हेल' हेलौ
खोनादोंना नोंथां औ आं खोनागासिनो दे हेलौ
खोनांबा नोंथाङा दानाबाबो जागोन दे आं बुंहरनि फंनैसो दा जोंहा हा ओ दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावराय नो सानदों जिथुनाखि बेयो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल बा जायखिजाया जोंनि बर' हारिनि फोरबो बा फोर- फोरबो फोरनि सायावहाय जोंहा फोरबो बैसागु जोंहा फोरबो होननानै बुङोब्ला दा उम बर' हारिया मो मोनथाम फोर गिबियाव गुबैयै बे मोनसेयनो सेथियानो जाहैबाय जोंहा रंजालि बैसागु फोरबो आरो नैथिया जाहैबाय जोंहा बैसागु फोरबो